नोंथां
हेलौ खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांनाव आङो जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि बागै फंनैसो खोथा सानदोंमोन। नोंथाङा आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला बुंदो नोंथाङा
औ ओ रंजालि बैसागु होनोब्ला जोंनि बर'फोरा ओ बयबो मोनथिखायो बे बैसागु खौहाय जोङो मोननै ओ मुङै मोनथि मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु गिबियावनो मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय फालिनाय जायो बेखौ
जोङो फालिनो थाखाय जोंनो गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो जेरै दिग्लिलिथि हालदै थाराय फान्थाव पानेलाव बेफोरबायदि बेफोरखौ जोङो ओ खानसे सिगाङावनो ओ बायनानै लानानै फैनाय जायो एबा खांथिंनानै दोनफैनाय जायो आरोना नों बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय मोसौ थुखैगोन खालि फुङावहाय हानानै जोङो लाग्रोनाय जायो। आरोना खिरखाफोरावहाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै हाना लानानै ओ उवानिफ्राय जिरनाय आरुं बेवहाय जोङो माला सुनाय जायो आरोना नोंथां। बेयावहाय जोङो मालाखौ सुनानै जोङो मोसौनो ओ फुथा फोननो थाखाय ओ हांगार आरो थाव गुबै लगायनाय जायो आरो ना हांगारखौ जोङो साराय एबा थौनि ओ खिथुनिफ्राय हल'नाय जायो आरो ना नोंथां। बेनिफ्राय जों बेखौ थाव गुबै फोननानैहाय मोसौनो मोसौनि बिखुंङावहाय फोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बेखौ फोनखांनानै ओ जों हानानै लानाय गोबां ओ मुवा बेसादफोरखौ लानानै जोङो दैमा एबा फुख्रियाव मोसौखौ थुखैनो लाना थांनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेयाव थुखैनो लाना थां थांनानै थुखैखांनानै जोङो मोसौनो फागा गोदान होनाय जायो आरोना नोंथां। बे फारा गोदानखौ जोङो होनानै बे मोसौनि फागा बोरायखौहाय जोङो ओ दैमानि बबेबा खनासे जायगायावहाय दोननाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैनानै लाना थांनानै फोथारावहाय हेंगारनानै दोनहैनाय जायो आरो नोंथां। बे हेंगारनानै बेवहाय जोंङो मोसौखौ फोथाराव लाना थांनायाव जों हानानै लानाय मुवा बेसाद फोरखौ जों मोसौनो सारनानैहाय ओ जोंनि मोसौ थुखैनायाव खनग्रा सल' लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था बे सल' खौहाय जोङो खनै खनै ओ जों हाना लानाय मुवा बेसादखौहाय मोसौनिया सारनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ मोसौनो फुथा फोननाय दानि बावैसो आं होनलाङाखै होनबा नोंथां बेखौहाय ओ फुथाखौ मानो फुननाय जायो होनब्ला गोदोनि समावहाय ओ आबौ आबै आजौ आजैमोना होनना गालांनाय जे मोसौखौ फोथाराव हेंगारना दोनोब्लाथाय जाहाथ जाहाथे हाग्रानिफ्राय ओ मुफुर मोसाफोरा मोसौखौ फैनानै ओ अरफैया आरो बिनि थाखाय फोननाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै फैनानै ओ बेफोर हानानै लानाय मुवा बेसादफोरखौ न'आव लाना फैनानै ओ न'नि उखुम मुदायावहाय सारनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ सारनानै जा माला सुनानै ला। नाय उम। मुया बेसादबेखौ जा जोङो ओ न'नि गलि बिनिफ्राय उ इसुं बेफोरावहाय थेबनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय नैथि सा सि बैसाग दाननि से खालारावहाय जोंङो फुङावनो न'खौ फोसाबनानैहाय जोंङो ओ न'नि मन्दिरावहाय साथि लगायनानै जोङो ओ खुलुमनानै जोंनि न'नि बिमा बि बिफा ओब बिदा बिब' बिब जोंनि गेदेरफोरखौहाय जोङो खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय बोर लायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो न'खरनि फ्राय न'खरनि मानसिफोरखौ खुलुमखांनानैहाय जोंङो गामिनि गेदेमा सुबुंफोरखौबो ओ खुलुम हैयो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बैसागनि बैसाग दाननि नै खालारावहाय ओ जोंनि गामिनि गासै सेंग्रा सिख्ला आब आबौ आबै गासैबो जोङो जयैनो हानजा हानजा जानानैहाय जोङो बैसागु मोसा मोसानो थाङो आरो बे बैसागु मोसानो थांनायाव जों जोंनिनो बर'नि दख'ना थावसि आर'नाइ फास्रा गामसा बेफोरबायदि गाननानै जोङो बैसागु मोसानो थाङो आरो। औ बेनिफ्राय जोङो बैसागु मोसानो थांनायावहाय ओ गोबां दामजु जेरै खाम सिफुं सेरजा जथ था बेफोरखौ लानानै थाङो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बैसागुखौ मोसानो थांनानै ओ न'खर न'खर ओ गामिनि सुबुंफोरा जा अनसुंथाइ थाइसे थाइनै रां माइरं हरो बेखौ जों न'आव लाना फैनानै ओ दोन थुमफैनाय जायो आरो जमायै बेनिफ्राय जोङो बेखौ बैसागनि बैसाग दाननि जोबथा खालार खालि जोंङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां बेयावहाय जोङो गासैबो गामिनि सुबुंफोरानो जयै ओ गाजा गोमजायै ओ लावखार ओंखाम जायो आरो बेयाव लावखार ओंखाम जाखांनानै जोंङो बयबो दानदिसे स सम रंज बावो आरो नोंथां बेनिफ्राय नों थांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
थाम
औ
ए से थाग सानखालि मोसौ मोसौ बैसागो जायो बैसानखालि मोसौ मोसौखौ थुखैनो थाखाय थाराय पानिलाव था फान्थाव खाथ्रि बेफोरखौ सानसे सिगांनो बायनानै लाबोनानै दोनफैखायो बेनि उनाव सैद दाननि जोबथा खालारखालि मो जोंङो दुगैस्रां लोबस्रां बेफोरखौ हायो आरो
औ
माला सुनानै नखरनि खना खनला जायगायाव थुयो आरो सारायनि हांगारफोरखौ हलनानै जानाय थाव फुननानै मोसौनो फोथाब फुननानै होयो आरो फुनखांनानै जोंङो थारायफोरखौ हानानै लाखानायखौ मोसौ मोसौखौ मोसौनाव सारनानै थारायजों बुस्रदनानै मोसौखौ दैमा फारसे थुखैनो लानानै फैयो ओनिफ्राय दैसायाव थुखैनाय समाव थारायफोरखौ सारनानै मोसौखौ थुखैनानै मोसौखौ थुख थुखैनानै मेथाइ रोजाबो जिरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बेफोरबायदि आरोना नोंथां बेनि उनाव मोसौखौ उदाङै हेगारनानै होयो
औ
बेबायदिनो मोसौखौ सानसे हगारनानै दोनो ओमफ्राय मोनायाव मोसौनो गोदान फागा होयो
औ
बेनि उनाव बेनि अखानायैहाय जोंनि मानसिनि बैसागो जाबाय फुङावनो सिखार दुगैस्रां लोबस्रां जोंङो जोंनि थानसालियाव गोसो गोथारै इसोरनियाव जाहाथे बो बोसोर गोदाना मोजाङैनो थांङो बेनि थाखाय इसोरनि आथिं गुदियाव आरज गाबो बेनिउनाव जोंङो
न'खरनि बिमा बिफाखौ खुलुमो आरो बोर लायो। बैनि उनाव। गामिनि गोदोर। गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो खुलुमनानै। बोर लायो आरो गियानबो आरजिनानै लायो बेनि उनावहाय। बेनि उनावहाय जोङो। बैसागोनि सेथि सानखालिनि उनाव आरोना।
औ।
नोंथां। बैसागुनि सेथि सानखालि। उननिफ्राय जोङो रंग रंजानो खाम सिफुं लानानै गाजा गोमजायै ओंखारलाङो।
औ।
बेनि उनाव न'ख न'खर हाबनानै बयबो। गाजा गोमजायै खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं लानानै बयबो लोब लोब मोसाहैयो। सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ। फिथाइ बोराय बुरै बेनि उनाव मोसायै मोसायै स्नि दिनालागै मोसाखांनायनि उनाव।
औ।
जों मोसानानै जा थाइसे थाइनै रां माइरं गरनैसो मोननाय बेफोरखौ गामिनि जयैनो। लाव जयैनो लोगो नांनानै बोथिसे मोखांलाय नायलाय न'खरसेनि बायसा ओंखाम जायो।
औ।
बेबायदिनो जोंनि गामिथिंजाय बैसागु फोरबोखौ खुंनाया बिदिनो सोलिगासिनो दं दासान्दि।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे बैसागु रंजालि बैसागुनि जा सावरायनाय बे बेखिनियावनो जोङो फोजोबनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंजों साव सावरायलायनानै। जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर नोंथांजों आं सावरायनानै गोबां मोनथिनो मोननि बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय। बिब्दिब्ला जों बेखिनियावनो। जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै।
गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।